हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
नोंथाङा माबोरै दं
ओ आं मोजाङैनो दं
आंबो इसोरनि अननायाव मोजांयैनै दों अब्ला आङो नोंथांखौ दसे सम ओ आ बर'नि आबादफोरनि बागै एसे सावरायनो होननानैसो हरदोंमोन नोंथाङा आंनो ब' बर'फोरनि आबादनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो बर'नि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' माइ आबादखौनो गुदि हम नानै लानाय जोयो
औ नोंथां
औ ओ
माइ आबादखौहाय माबोरै मावो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखायस
थाखाय जोंनो माइलिखौ नांग्रोगौ औ नोंथां ओ
जोङो थिनानै दोननाय माइ बोराय बा जोङो गलाफ्राव लायनानै ओम माइलि खामनो थाखाय जों माइ बोराइखौ बायनानै लायग्रोगोन ओ बेनि उनावहाय जोङो बे खौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै दैखराव दैमायावब्रा फुख्रिफोराव सोमनानै दोनगोन औ बेनि उनावहाय बेखौ सानथाम बा सानब्रै दोननायनि उनाव बोखांनानै बेखौ गुदुं खालामनो बा दैखौ फोराननो थाखाय जोङो
हायाव लखबनानानै बा जोङो दखना सरिफोराव लखबनानै दैखौ सरबनो थाखाय दोनगोन ओ जोङो खोथिया फोनोब्ला फोथारफोरखौबो हालेवनांगौ नङा होमबा नोंथां औ जोङो हाखौ ओ जेब्ला
नांगोलजों हालेवनानै लागोन ओ बेनि उनावहाय जोङो खादायावबा मनाफोराव लानानै आखायाव मुथा मुथा लानानै माइलिखौ बे गे ग्लेब हाब्रु जाना फोमोननानै लानाय फोथाराव सारनानै होगोन बेनि उनाव जेब्ला से दान बा से खावसे दान जायो अब्ला खोथियाया गायजानाय महराव फैयोब्ला जोङो बेखौ फुनानै मुथा मुथा खानानै लायो
ओ नों
अ बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौबो गायनो थाखाय हाखौ हालेवनानै ला लाग्रोनांगौ नङा होनब्ला औ ओ जोङो हाखौ ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों नांगोलजों हालेवनानै जोङो गिबियावनो आलिखौ दाननानै लाग्रोगोन बेनि उनाव जोङो
माइखौ गायगोन आरो हौवा बा हिन्जाव दानि जुगावथ गाैखौबो गायनाय नुनो मोनो नङा होनोमब्ला नोंथां
औनों
औ ओ नखा खाथिनि नुसुंसेफोरनिखौ सावरि जानो लिङो नङाब्लाबो जोङो दानि जुगाव हाजिरा खामला लानानै बांसिनै गायनायखौ नुनो मोनो
नोंथां
औ बेफोरबायदिनो जोंनि बेथिंजाय माइ आबादखौ गाय--गायनाय जायो
खोनादोना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला आंबो एसे सुं सुंदयै बुंनोसै नामा नोंथां
औ थारैनो
उम बर'फोरनि आबाद बुङोब्ला जोंनिया बर'फोरनि गिबि आबादानो जाबाय माइ नङा होमबा
औ
माइ माइखौ जोङो गावनि बर'फोरा गावनि आंगो आदार हिसाबै बाहायो नङा होमबा माइनि बेखायनो जोङो गोबां गावनि जानाय आदारखौ दिहुननानै लायो एबा जोंनि जिउआव माइआनो जोबोद गोनांथार मानोना बे नङाब्ला बेनो जोंनि आंगो आदार बेबायदियैनो माइखौ माइखौ दिहुननो थाखाय एसे गिबियावनो जोङो माइदि्लि लाबाय माइदि्लिखौ सोमबाय सोमनानै बेखौ जोङो दुब्लि फोथाराव हाब्रु खालामनानै बेखौ फोबाय फोनायनि उनाव बेखौ फुबाय फुनानै जोङो गायबाय आथिखालावथ' बिगियानारि मुगा नङा होमबा बिगियानारि मुगायाव जोङो दाना जोंनि गोदोनि नांगोल एबा मोसौजों हालेवनायखौ बारा नुनो मोनो मोनला दाना ट्रेक्टरजों बांसिन हालेवो नङा होमबा नोंथां
औ
ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो हाखौ फोमोनना लायो एबा जोङो हाखौ खौ मोजां खालामनानै गुरै हाब्रु खालामनानै लायो गबियावनो जोङो ट्रेक्टर खनसे हेवबाय एबा नांगोल हेवबाय बेखौ गोजोन गिबि खेब हालेवनाय खौ जोङो खारायनाय होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो
खारायनायनि उनाव जोङो खारायखांनायनि उनाव जों आलि दानबाय आलि दानखांनायनि उनाव जोङो, खनसे हालेवबावनानै ट्रेक्टर एबा नांगोलजों हालेवो आथिखालावथ' बिगियानानो गोबां बांसिन ट्रेक्टरजों हालेवनोङाोमबा बे ट्रेक्टरजों हालेव खांनानै जोङो आलि खोबाय आलि खोना आरो खनसे जोङो ट्रेक्टरजों हालेवबावनानै जोङो माइखौ गायो माइआ थाम गायनायनिफ्राय लानानै थाम दानसोनि उनाव सोमखोर गोथां नायनो समायना जायो। आरो ओम गायनायनिफ्राय द' दानसो लानानै द' दानसिम जोंहा माइया, हानो हानाय एबा मोनहैयो हानो हानाय जायो बे माइखौ जोङो हाना नै न'फारसे लाबो न'फारसे लाबोनानै जों बेखौ, जा हानानै लाबोननाय माइ होनो बेखौ जो मुथि होनो बे मुथिखौ जोङो, न'फारसे लानानै फैयो न' फारसे लानानै फैनानै जों बेखौ गोदोथ' मोसौदोनो नायोमोन, नाथाय आथिखाल बिगियान आरो खुगायाव जोङो मोसौजों नानायखौ नुनो मोनला बेखौबो ट्रेक्टरजोंनो नायो। बिगियानारि मुगायाव एबा जों बेखौ ट्रेक्टरजों लाबोगोन, न' फारसे लानानै फैनानै ट्रेक्टरजों नाफैबाय, नाफैनानै जोङो बेखौ ओ बे जा माइजों हाफा जानानै लाबोनाय बिलाइ गोरान, बेखौ माइनिफ्राय जुदा खालामनानै सिगाब महर होबाय आरो माइखौ एक्सट्रा खालामबाय गुबुन खालामबाय बिनि उनाव जोङो माइखौ गुबुन खालामनानै आरो जिगाबखौ एक्स बिलाइखौ, जा आलादा खालामना दोनदों बे जिगाबखौ जा बिलाइ होनो बेखौ जिगाब होननानै बुङो। बेखौ जों, आलादा खालामना दोननानै ओ माइहुं खालामो जाहाथे बे माइहुं मुङा जोंनि इयुनाव एबा जा दैज्लां फैबावगोन बे समाव जोंहा फोथाराव मोसौ होनो एबा, मोसौनो जानो आदार दोनथुमनाय जायो।
औ
बिनिफ्राय जोङो बे माइखौ आलादा खालामनानै जोङो। आरोबाव लाम बावनानै बेखौ जोङो माइरं महराव होयो बिनि बिगुरखौ आलादा खालामनो। बेखौ जों गुन्दै महराव होयो बे गुन्दैयाबो जोंना अमानो आदार जायो आरो जा माइ जायो बेयो जोंनि आदार जायो।
औ
अब्ला बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फंनैसो आरो फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ जोङो दैज्लां बोथोराव ओरैनो गुदि आबाद होनोब्ला माइआथ' थाखाबायानो ओ जोङो माइनिफ्राय माइरं मोनो होननानै बयबो मिथिखायो। ओ बेखौ जों माइनिफ्राय माइरं मोनोब्ला जोङो ओंखामल' जागोन नङा होमब्ला नोंथां ओ जोङो ओंखाम जों जानो थाखायबो गोबां मैगं थाइगंनि गोनां जानानै फैयो ओ बेफोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय गाय दैज्लां बोथोरावबा, मेसें बोथोरावबाबो गोबां बिबांनि मैगं थाइगं गायनो हायो, ओ दा दैज्लां बोथोराव मोननाय, मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जोङो ओरैनो जिंखा फल, पटल खुन्द्रि, ओ बानलौ बेफोरखौ गोबां, रोखोमैनो गायनायखौ नुनो मोनो,
औ ओ बेफोरखौ बोरै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो दानि जुगावथ' मोसौजों हालेवनाय नुला नङा होनबा नोंथां
ओं नंगौ
ओ बेनिखायनो जे ट्रेक्टरजों हालेवग्रोना लानानै बेखौहाय
आरामसे हाग्राफोरखौ गारना लानानै जेब्ला हाया जेबो हाग्रा बंग्रा गैया लासे दुफुर दुफुर मोजां जायो अब्ला जोङो बेवहाय आदारजों टिप टिप बानायनानै बेवहाय ओ मैगंनि बेगरफोरखौ खौ जावायनानै होगोन बेनि उनाव जिबा जिद' दिननि उनाव जेब्ला बेरनानै एसे देरगोन अब्ला जोङो बेवहाय औवाजों खुन्था गायनानै सायाव मान्थलि हो होनानै दुरुं बोनानै होगोन बेनि उनाव जेब्ला बिफाङा मानलानो हानाय महराव फैगोन अब्ला जोङो बेवहाय गन जिंसिजों बे बिफांखौ दिखांनानै होगोन बेफोरबायदिनो फिथाइ थायोब्ला जोङो न'आवबो जानो हाबाय आरो लोगोसेनो गलाफोराव फानहैनानै
रां आरजिनो हायो आरो बे रांजोंहाय जोङो न'आव नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ बायनानै लाबोनो हायो
लोगोसेनो जोङो नआव गथ' गथायफोरनोब्ला बिसिनो नांगौ जानाय सि जोम बेफोरखौबो लाबोनानै होफैनो हायो आरोना नोंथां औ नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव मा मा मैं मैगं थाइगंफोर गायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
थां जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बांसिन आनो दैज्लां बोथोराव मायाथ' थाखाबाय उम बिनिफ्राय जोंङो बांसिन जिंखा पथल बानलु आरो बिदिनो बायदिसिना फसल गायनाय नुयो जेरै लेस्रा बेफोर जिंखा पथल लेस्राखौ माबोरै गायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो बे लेस्राखौ होग्रोबाय जे लेस्रा माने सबाय बिमा सबाय बिमाबो होननानै जोंङो जों बेखौ बर आव जेरै बे सबाय बिमाखौ जोंङो ओ बिनि बा बाज बाजारनिफ्राय एबा ओ लाब बेगर लाबोनानै जोलै लाबोनानै जों बेखौ जोंनि बे जा हालेवना दोननाय हा एबा थिप खालामना दोननाय हायाव जोंङो बे बेगरखौ फोबाय बे बेगरा ओ द'दान जिबा सानसोनि उनाव बे बेगरा गाव हारसिङैनो बिफां महर लाबोयो
औ
बिफां महर लाबोनानै बियो
बिफां महर लाबोनानै बियो गोजौ जायो एबा से दानसोनि उनाव बियो गोबां सोमखोर मोजां जायो। बिनि उनाव बिनाव बिबार लायो बिबार फैनानै बियो फिथाइ महर लायो आरो जोंना सबाय बिमाया मोननै रोखोमनि दङ मोनसे गुसुं सबाय बिमा आरो मोनसे गोलाव सबाय बिमा बे मोननैबो मोनसे मोनसेया मेसें बोथोरनि आरो मोनसेया दैज्लां बोथोर थोरनि जा गुसुं सबाय बिमा बेखौ जों बांसिन मेसें बोथोराव गायो आरो जा गोलाव सबाय बिमा बेखौ जों दैज्लां बोथोराव गायो मोन्नैबो गायनायनि आदबा मोननैबो एखेयानो नाथाय गुबुन गुबुन बोथ थोराव जोङो बे मोननै सबाय बिमाखौ गायो। बे बिबारा बारनानै फिथाइ लाबाय बे फिथाइखौनो लानानै जोङो ओ बाजारसिम लांबाय बाजार सिम लांनानै जोंङो फानबाय फाननानैनो जोंनि जिउखौ जोंङो राहाखौ खुंङो जोंनि बर' फोरा बांसिनैनो आबाद मावनानै जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जों आबाद आबाद मावनानै जानानै जोंनि जिउखौ खुंलाङो। दा समाबो जाबाय नोंथां दोन्थ'नोसै नामा?
औ थारैनो नोंथां औ।